नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना? औ औ नोंथां। औ नोंथां नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ नोंथां सावरायजागोन दे सम दं।
औ औ नोंथां नोंथांजों आं। दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायफेरखो बेनि सायाव एसे फो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां फोरमायजागोन जोङो दावगायनाय बुङोब्लाथाय जोङो सम सम गोबां जायगाखौ जों नायनो लुबैयो नायनो लुबैनानै जोङो दावबायो बेरायथिङो जेरावहाय जोङो जाय जायगाखो जोङो मोजां नुनानै थांनो नागिरोबा बेरायथिङो बेवहायनो बेखोनो जों मा दावबायनाय बुङो दा दावबायनाय बुङोब्ला जोङो मोनसे थि जायगाखौ जोङो नायनो थाखाय दावबाय हैैनाय जायो बै थि जायगाखौ दावबायनाय समाव बै जायगायाव माखासे मानि मोजां मोजां सिनारिफोर थायो जायगाफोर थायो। बै जायगाफोराव जोंखौ मुहि होयो माने बे मुहि होनाय जायगाफोरखौ नो जोङो नायनो लुबैयो नायनो लुबैनाय बैफोर जायगाखो जों बिराद मोजां नुयो। मोजां नुनानै जोङो बेखोनो दावबायथिङो। बेनिफ्राय बेवहाय जोङो दावबायनाय समाव मा मा नुखो बै दावबायनाय समाव बै बेरायनाय समाव मा मा नुखो माबेजों जोंहा बांसिन एट्रास जाखो बेखौ जोङो नायो बेनिफ्राय जोङो नट्स खालामनानै लायो आरो ‌। दावबायनाय होनोब्ला जोङो मालाबा साइकेलजोंबो दावबायनो हायो। मालाबा साइकेलजोंबो दावबायनानै थाङो मालाबा जोङो बाइक जोंबो दावबायो स्कुटिजोंबो दावबायो आरो मालाबा जोङो थाबायनानैबो दावबायो आरो बे दावबायनाय मोनसेयाव जोङो मालाबा जयैबो थाङो मालाबा जोङो हारसिङैबो दावबायनानै थाङो दा बिदिनो जोङो दावबायो आरोखि दा नोंथाङा मालाबा दावबायफेरबाय नामा? नोंथाङाबो आं बायदि मालाबा दावबायफैबाय नामा?
औ औ नोंथां
अब्ला नोंथाङाबो नोंथाङा माबायदि दावबायखो माबोरै? दावबायो नोंथाङाबो नोंथांनिफ्रायबो एसे मोनथिनो लुबैयै
औ नोंथां बेफोरबायदिनो ओ दावबायनाय दावबायफेरबाय बेफोरबायदिनो ओ स्कुल बा कलेज बेफोरबायदिनिफ्राय जयै थांफेरबाय नोंथां।
औ
औ नोंथां
बेनिफ्राय जों दावबायनाय समाव माखासे मुवा बेसादफोरखौबो जों लांफानांगौ जायो। जेरैहाय नों दावबायनाय समाव जों गारिजों थाङोब्लाबो जोंनाया मालाबा खर'फोरा सायो। नङा बा जों लोमजाखाङो मालाबा बिदिनो जोङो बेवहाय गारि गाखो थानाय समावबो जोङो जोंनि देहानि थाखाय जोङो मा बिल माबा माबि बिदिनो एसे देहायारि जोथोन लानो थाखाय जोङो मुलि लांनांगोन दै बथल लांनांगोन आरो बिदिनो जों बे बेवहाय गावनि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जों दावबायनाय समाव लांनांगोन आरो बेनिफ्राय दावबायनाय समावहाय जोङो ओ नटस बुक लांफायो ओमफ्राय जि जि जायगायाव जों दावबाय बै जायगायाव मोजां मोजां माबा मोनसे मोजां सिनारि नुनाय माबा मोनसे थासारिनि बागै मिथिनाय बेसो जोङो मा जोंनि नटसआव जोङो लिरना लायो माने बिदिनो जोङो दावबाय आरो दा दावबायनाया बिदिनो न'खरनिफ्रायबो जोङो जयै थांनानै दावबायो
औ
बिदिनो हारसिंबो थांनानै दावबायो बिदि दावबायो आरो जों
औ नोंथाङा औ नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायफेरखो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
अ बिदिनोथ' जोङो गोबां मोजां मोजां जायगाफोराव दावबायबाय जेरै जोंनि खाथि खाला गोबां जायगा मोजां मोजां जायगाफोर दङ बै जायगाफोराव जोङो दावबायबाय दैमा दैसा थानाय हाजो ओनसोलफोराव बेफोराव जोङो दावबायफेरबाय दावबायनानै दा जों हाजो ओनसोलफोराव दावबायबाय दावबायनानै बेवहाय हाजोफोरखि नायोब्लाथाय हाजो सा सा जोङो दावबायबाय जोङो ट्रेभेलिं खालामबाथाय जोङो माखासे खालामो ओ बाइकजों थाङोब्ला मोजां मोजां जोङो लामा फोर मोनलाङो गोबां हाजो साजों दिंगराय दिंसि लामा मोनलाङो जोङो बेनिफ्राय दावबायनाय समाव जोङो हाजो सानिफ्राय मालाबा मोजां मोजां दै बोहै दो दै बोहैबोनाय नुनो मोनो बेखौ जोङो दै बाज्रुम बुङो दावबायनाय समाव जोङो बेफोरखौ नुयो आरो नोंथां
औ औ नोंथां
बिदिनो जोङो माब्लाबा मोजां मोजां दैमा सेराव दावबाय हैयो मालाबा मोजां गोजान जायगायाव जोङो दावबाय हैैयो बेनो जोबोद मोजां मोनो आरो जोङो मालाबा जोङो बालाहामाफोरावबो जोङो दावबायहैयो आरो बै बालाहामायाव जोङो मा मा नुयो मा मा मोनथिखो बे जोङो बालाहामायाव थाङोब्ला गोबां जोङो मिथियोदि उद उदआ बालाहामायाव मुंदांखा दा बालाहामायाव थाङोब्ला जों उदखौ नुयो दा जोङो जिहेथु आथिंदो मा होनो बालाहामायाव जोङो थाबायनो हाया बेनिखायनो जोङो बालाहामा फोराव दावबायहैयोब्ला जों उदाव गाखोनानै दावबायहैयो आरो नोंथाङा
औ नोंथां
औ बा नोंथांनि बेलायावबो हयथ' नोंथांङा दावबायफेरबाय खोमा अब्ला नोंथांङा हा माबायदि दावबायफेरखो बेखौ नोंथांङाबो बुंनो हागोन नामा
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो आं दावबायफेरनाय जायगाफोराथ' शिबसागर सुरज' फाहार बेफोरबायदि जायगाफोराव दावबायफेरबाय नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां शिबसागर बुंङोब्लाथ' बेवहाय मिथिखायो गोदोनि राजा महाराजाफोरा लुनानै गालांनाय रंगर थलाथलखर बेफोरबायदि न'फोरखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ
औ नोंथां नोंथांङाथ' मिथिखायो बेफोरखौ
औ जोंबो बेफोर जायगायाव आंबो दावबायखांबाय बेनिफ्राय जोंबो नुबाय आरो बेफोर जायगायाव दावबायखांनानै शिबसागर तलातल घर बेफोरखौ जोंबो नुबाय बेनिफ्राय बिदिनो बेनि अनगायैबो जोंङो गुबुन गुबुन जायगा हाग्रामा ओनसोल बेफोर जायगायावबो जोंङो बेरायबाय हाग्रामा ओनसोलफोरावबो जोंङो नुबाय माने जेरैहाय जोंङो काजिरङा मानास हाग्रामा जोंनि बेफोरखौ नोबाय बे फोराव जोंङो गोबां जिब जुनारफोर दङ दा गोमालांनो हमनाय जिब जोनारफोर खौ जों बेवहायनो नुुबैयो जोंनि बे
औ
मानास हाग्रामा काजिरङा हाग्रामा अरां बेफोराव जोंङो जोंनि गोमालांनो हमनाय जिब जोनार आरो बेफोरखौ जों नोहैयो आरो जोंङो आसामावनो मुंदांखा थसेल' गं गोनां गान्दा बेखौ जोंङो बयबो मिथिखायो बेखौ जोंङो काजिरङायाव थांनानै जोङो नायहैयो आरो नोंथां बिनिफ्राय बिदिनो जोंङो फोरखौ जोंङो दावबायनाय समाव माखासे मुवा बेसाद बेैफोरखौ नोनाय नोहैयो आरो नोंथां
औ औ नोंथां
औ औ बिदिनो जोंङो फरायसालिफोरनिफ्रायबो जयैनो दावबायफेरबाय बिनिफ्राय बे फरायसालिफोरनिफ्राय दावबायनायावबो बिदिनो जों जयैनो फरायसाफोरजों दावबायो दावबायनाय समाव जोंङो फरायसा आं जयैनो नोलायो जों माबा मोनसे बेखौ जों फरायसा बेनि जमायैनो डिसकास खालामलायनानै रायज्लायलायनानै जोंङो बिनि सायाव मोनसे लिरसुंथाय लिरो माने रेबसुं लिरो दायरि मोनसे जोङो लिरो आरो बे दायरियाव जोंङो दिनै जोंङो उमुक थारिखनिफ्राय बै थारिखसिम दावबाय आरो बै दावबायनायाव जों मा मा नोबाय जों बै स्नि सान दावबायनायाव जोंनि समा माबोरै थांखो जोंङो मा मा नोबोखो बेवहाय जोङो मा मा खालामबोखो बेफोरखौ जोंङो जोंनि डायरियाव लिरो आरो नोंथां जों दावबायखांनानै नोंथांङाबो दावबायनाय समाव बिदिनो माबाफोर सानरेबफोर लिरबाय बायबाय नामा
औ नोंथां लिरबाय
औ
बिदिनो नोंथाङा दावबायनाय समावहाय माबाफोर मुहिगोनां मुवा बेसादफोरखौ नुनानै नोंथाङा माबोरैहाय माबा मोनसे सानरेब लिरबाय बायदोंमोन नामा अननानै खोन्थानो हागोन नामा
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जों फरायसालिफोरनिफ्राय दावबायनो थाङो नालाय बेफोरबायदिनो जों बेवहाय प्रेक्टिकेल बा प्रजेक्टनि बेफोरबायदि माबायाव थांनाय जायो नों थां बेफोरबायदिनो जों रंघर तलातल घर बेफोरबायदि खौथ' जों बेफोरबायदिनो फरायनानैसो बिजाबावसो मोनो बेफोरखौ जों नुनानै बेफोरबायदिनो जा नोबोदों बेखौ लिरनाय जायो नोंथां
औ नोंथां।
औ। नोंथां।
औ।
हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथां। बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।
औ दे जागोन दे नोंथां नोंथाङा बेखिनि समखौ आंनो होनायनि थाखाय। ना नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोननानै दावबायनायनि सायाव जा मोनथिनो मोनामोन बेखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ।